हेलौ औ फ्रियाव दंथयो दा। माबा रायलायो नामा?
औ जोङो दिनै आरननाइखौ मारै दायो बेनि सायाव रायज्लायनो
अ दे जागोन।
नोंथाङा एसे आरननाइखौ मारै दायो बेखौ फोरमायना होनो हागोन नामा?
आं जा एसे मिथियो बेखौ फोरमायनोसै मोनथिजोबाबाबो
औ दे बुंदो होनबालाय
बुंनोसै होनबाय आर'नाइखौ जोङो ओ गोदोहाय गोदोनि समाव जों खोनानाय मथे आरो गानफ्रावबो नुयो। आर'नाइयख जोंनि बर'नि थाखाय बिराद मोजां मोनसे जि फालि बियो आर'नाइखौ गोदो गोदोनि समफ्रावबो दावहाफ्राव बा जुदद'फ्राव थाङोबा हरावनो सोंनानै हरावनो दानानै ओ हरावनो सोंनानै हरावनो नो खननानै हराव हरजों हरसेयैनो दानानै हास'नानै दावहायाव थांनाय जोहोलावफोरनो गानहो हरोमोननो
औ
बिदि खोनादों। आरो दा जोंबो नुबाय मैगनजों आर'नायखौ सोब मिथिं दावथिंफ्रावनो आर'नाइजों आलासिफोरखौ बरायनाय जायो। बबेबा समाव आलासि जालायनाय जाहैलायनायावबो जों आर'नाइजों आलासिफोरखौ बरायनाय जायो। आर'नाया जोंनि गोनांथार आरो जों जेरावखि जाया आर'नाइखौ जेरावखि थाङा लानानै थांनो हायो मोजांबो मोनो। गोसोया बयबो न'खर न'खर दानानै आजिखालि बयनिबो न'खराव आर'नाइ दंजोबसै
औ दा नोंथाङा बे आर'नाइखौ मा माबोरै दायो बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
आर'नाइखौ आर'नाइ बेखौ जोङो फिसा ओ रासो फिसा रासोयाव लानानै सोंनाय जायो फिसा रासोयावसो सोंग्रोबाय जेरै जि गामसा दख'ना बायदिखौ सोंनानै लाग्रोयो। बेबायदिनो बेखौबो सोंनानै लाग्रोनानै
औ
थोरनानै नो खननानै नो खनखांबा दाबाय दानानै बिदिनो आगर एरबाय
औ
नों मा आगरखौ एरनो दा जों बांसिन सोलिनाय नुयो बन दुराम बननदुराम आगरखौ बांसिन सोलिनाय नुयो आरो जोंनि आर'नाइयाव बिदिनो
आरनायाव मा मा आगर थायो बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन।
आर'नायावथ दा बांसिन सोलिनाया बन्दराम बैग्रि बिबारबो होयो। आरो खासेव बिखाबो होयो। जिखुनुआानो मिथिंगानि बे बिबार बेफोरखौनो बानायनानै गेजेराव सोदेरनाय जायो। जिं जिंनि खौथ' हाजो आगर होननानै बुङो। बेनिफ्राय जों दा आर'नाइखौनो बुंनानै लायो आरो।
औ
मा मा नाम मुं होनदों आर'नाइनि बे आगरफोरनि मुङा जेनेबा खोन्थानो हागोन नामा?
दा जेनेबा बांसिन आर'नायावनो दा जोङो बन्दरामखौ बांसिन सलिनाय नुयो। बांसिन आगर आनो बन्दुरामजों आर'नाइखौनो बन्दुरामजों दायो। थेवबो दस्रा दस्रा बिबार सोदेरनानैबो दायो आरो। बेयाव बांसिनानो बन्दरामा सलिनाय जायो। बान्दुरा आगरा
दा ओरैनो आर'नाइखौ दानाया मा खुन्दुंजों बांसिन दानाय जायो।
जेजोंबो दाजायो। फाखुवाफोरजोंबो दाजायो जेरफ्लाय फोरजोंबो दाजायो। जायखिजाया कासमिर खुन्दुंफोरजोंबो दाजायो। जेजोंबो दाजायो जे जों थि सोंनानै दाया मानो दाजायो आरो आर'नाया नोंनि दानायनि सायाव नोंनि गोसोसो
औ
आर'नाया
दा दखानफ्राव बायबालाय बेसे बेसे लायो।
आर'नाया खुन्दुं नायै आरो आगर नायै दाम दङ। इन्दिनिया सबसे बांसिन जायो आरो। हाजारसिम जायो इन्दिनिया हाजारावबो मोनबावला होनदां दाना एसे बुरजायैनो थांबायगोन।
खमथाराव बेसे लायो जेनेबा
खमथाराव
औ
आरायस' थिनस' औ बिदिनो मोनो बे आरायस' थिनस'निया बांद्राय मोजां जाया आरो। जेसे दाम गोसा एसे साबसिन जायो। आर'नाया
जेनेबा बेफोरो मा खुन्दुंफोरजों बानायनाय जायो जेनेबा बे खम दामनिया आरायस'फोरनिया
एखे खुन्दुआवनो खिन्थु दानाया फाथ्ला जायो। गानाया
दानाया फाटला जायो आ।
फाथ्ला जायो। एसे रोजोब दानाया एसे दाम गोसासिन जायो। खिन्थु इन्दिना ओरैनोबाबो दाम गोसासिन जायो। उम खुन्दुंनिया
ओरैनो नायोबा बे इन्जिनि आर'नाइफ्रा बेसे बेसे लायो।
हाजारनि बारोनो
खमाव हाजार
उम एक हाजारफोरनि बारो। ओरैनोबाबो दाम दंखायो नालाय इन्दि खुन्दुङा ओंखायनो बेयो आर'नाया दाम गोसासिन जायो। इन्दिनिया
औ ओरैनो मा मा रमाव बानायनाय जायो दानाय जायो। जेनेबा बे आरनायखौ
सोब खालारजोंनो दानो हायो आर'नाइखौ
नङा जेनेबा बांसिन दानाया
गोजा गोथां खरगम गुफुर बिसोरखौ बांसिन दानाय जायो।
गुफुर गुफुरखौबो दायो आरो ना
औ गुफुर गुफुरबो दायो। मानि आगरा दस्रा खालार होबाय नालाय बैखौ गुफुर होननानै सिनायला अल औ हौवा मानसिफ्रा हिनजाव मानसिफ्रासो बेखौ सिनायो।
दाथ' आंथ' नुफेरबायाखै गुफुरखौ
नुवाखै गुफुरबो दायो। गुफुराव बसो खालार गोथां बा गोजा बा गोमो जिखुनु जाया कालारजों एरनाय नालाय बारा सिनाया सिनाय मोनै मानसि खुन्दुं सिनायनो रोङै मानसिया बारा मिथिया।
औ औ दा दाथ' गोसोमबो दाबावोसोन दां गोसोम रंनि
औ दायो दाना सोब रंजोंनो दानो हायो आर'नाइ
उम दानोथ' हायो खिन्थु बांसिन दानाया बे माबाफ्रानो जाहैबाय आरोना मा होनोमोनलाय ओ गोजा गोथां फान्थाव रं
उम बैसोरो
मामोनलाय कमला रं बेफोर
बिसोर बांसिन जायो आरो।
गोमोखौबो दानाय जायो।
गोमोखौबो दानाय जायो।
दा बांसिन होनाया जेनेबा बे मानसिफोर बरायनाया गदिर मानसिफोरखौ बरायनाया मा रंखौ बांसिन होनाय जायो आर'नाया
जों गासिखौबो होनाय जायो जेखौ बायनानै फसन्द' जानानै बायनानै लाङो। बेखौनो होनाय जायो आरो। जोंहा आर'नाइ नङाबा जाया ना आलासि बरायनायाव ओंखायनो आलासि बरनायाव जोंहा जों आर'नाइखौ नांथारगौ जायो।
औ
जोंनि थाखाय मिथिं दाउथिं मिथिं दावथिं मानसि गिदिरफोरखौ बरायनायावबो बेनो बेजों नङाबा जाया। आरो आलासि दुमसि जाहैनायावबो बरायलायनायाव बेजों नंङाबानो जाया।
औ
आर'नाइया जोंनि थाखाय गोनांथार आरो
औ दा बे फरायसाफोर मोजां बयखोबो मोजां खालामनो हानाय पास जानायखौबो बिसोर बे आर'नाइजों बरायनाय जायो।
आर'नाइजोंनो बरायो आरो। गथ'फोर फरायनाय मोजां पारसेन्ट लानानै पास जानाय गथ'फोरखौ आर'नाइजोंनो बरायो।
औ
आजिखालि गामि गामि जेरावबो बेबायदिनो बरायजोब्बाय गामियावबो
औ
मोजांबो जायो गोसोबो दुङो। फरायनोबो गोसो जायो। बिदिब्ला फरायनोबो गोसो जायो।